औ नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों ना? हेलौ खोनादों ना नोंथां नोंनिखौ मोजां खोनाफैयाखै औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां। अ खोनाफैबाय आं नोंनि
औ नोंबो खोनाबायबा
आसा औ औ खोनाबाय
नोंथां उ जोंङो मोन मोनसे टपिकनि सायाव आं रायज्लायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन। दे बे टपिकआनो जाहैबाय बर'फोरनि बर'फोरा अ औवाखौ मा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्राय मा मा आइजें बा दोरोंङारि हिसाबै मा मा खामानियाव बाहायो आइजें औवाखौ बिनि बागै आं सावरायनो होननानै औ बर'फोर
औ औ बर'फोरा बाहायनाय आइजें आइला आरो औवानि आइजें आइला
औ बिबो ओमफायो जिखुनु जायखि जाया औवा जों औवानि बाहायनाय बर'फ्रा। दा बिनि बागै आं सावरायनानै नोंथांजों फन औ बिनि बागै एसे फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय।
औ जागोन नोंथां हागोन अ फोरमायजागोन अ नोंथांङा जोबोद मोजां आयदानि सायाव बुंनो ओ सायख'नाय जादों आयदाखौ। दा आङो आयदानि सायाव नोंथां बुंनाय बायदिनो बुंथिलांनोसै। दा बर'फोरा बाहायनाय औवानि आइजें आयला महरै जोंथ' सानथ्र'हायै गोबां दंङ। बर'नि समाजाव बा बर'नि न'खराव। बा बर'फोर हिसाबै औवानि आय जें आइलाखौ गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै
न'खराव बा आ न'खराव बाहायनाय न'नि हाबायाव
औ नोंथां औ।
न'खराव बाहायनाय माने न'नि हाबायाव बाहायनाय आरो माने ओ न'आव बाहायनाय महरै औवानि आइजें आइलाफोराबानो जाहैबाय सान्द्रि, संग्राय सानदांगा आरो बिनिफ्राय आ बिदिनो खादौ
नंगौ नोंथां।
बेबायदि महरै जों बाहायनायखौ नुनो नुनो मोननाय जायो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंङो न' न'खराव बाहायनाय महरै न' लुनायावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो औवाखौ। न' लुनायाव जोंङो आ मा खालामो बाहाय खेरायफोर खेराइफोर महरै, मान्दालि महरै, खुन्थिया महरै बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आरो ओ थेवल महरै जोङो बायदिसि ना खानो थाखाय थेवल महरै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो न'खराव बाहायनाय महरै ओ जान्था
जुउआव जौ बिदैखौ सरनो थाखाय बा जौ बिदै गनायखौ अफ्रि गैयाजासे दिहुननो थाखाय जोङो जान्था जौआव सोनानै दोननाय जायो दा बे जान्थाखौबो जोंङो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो न'खराव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनाय बाहायनाय। औवानि आइजें आयलाफोर बा आ मा होनो ना हमनायाव बाहायनो आइजें आइलाफोर मैहुर खालामनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोर, बिदिनो धोरोम फुजिनायाव बाहायना आइजें आयलाफोर हाबा बा आसार खान्थिफोराव बाहायनाय आइजें आइलाफोर महरै जोङो औवानि गोबां आइजें आइला फोरखौ नुनो मोननाय जायो दा बेनि गेजेरावनो आं मोनसेखौ बुंबावनि ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय जों आइजें आइला महरै औवानि आइजें आइला महरै जों गोबां मोननो हायो जेरै ओ बेरा होनाय जाहाथे मोसौ मोसा बा ओ जिब जुनार बा बोरमा बायदिसिनाफोरा हाबनानै आबादखौ ख'हा खालामा बा आबादखौ जाहैया बेनि थाखाय जोङो बेरा होनाय जायो दा बे बेराखौ जोङो औवानि गेजेरजों बानायनाय जायो।
नोंथां औ।
बर'फोरा आरो। दा बे बेल' नङा बेरा बानायनायल' नङा बर'फोरा मा होनो ओ आबाद मावनायावहाय मै होनो थाखाय मैदुर मैदांगुर बानायो औ। मैदगुर बानायो खोथिया बाननो थाखाय ओ खोथिया बाथि खालामो बेनिफ्राय माइ बाननो थाखाय ओ मा होनो बावखा बा सुलाबारि सुलाबारि औ सुलाबारि बानायो। दा बेबायदिनो एवनायावहाय ओ बाहायनो थाखाय लावति बानायो जुंगाल बानायो जुंगालखौ औवाजोंबो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ औवा बुरखाफोरजों बानायनाय जायो बेबायदिनो आरो। गोबां रोखोमनि औ गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो आबाद मावनायावबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो औवानि आइजें आयलाफोरखौ आरो। दा बेबायदिनो ना मैहुर खालामनायावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। मैहुर खालामनायावबो जेरै बोरला बोरलाखौ जोङो मैहुर खालामनायनि थाखाय खाय मोनसे हाथियार महर एबा ओ आइजें सिखार खालामग्रा आइजें महरै जोङो बोरला खौबो बाहायनाय जायो आरो थिर तिर थिरखौबो जोङो औवानिजोंनो बानायनाय जायो। औवा दालायफोर बेखौ अराव एसे सावस्रोमसोलायनानै सिदा नङाबा खौ फेंनानै सिदा खालामनाय जायो औ दा बेबायदिनो ओ जं बानायनाय जायो औवानि गेजेरजों जंबो बानायनाय जायो बेबायदिनो ला-लावथि बानायनाय जायो माने बुग्रा लाव से आरो बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो औ।
नंगौ। हेलौ। हेलौ।
सिङाव बाहायनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायलांदो दे नोंथां।
ना।
औ खोनादोंना नोंथां? औ।
आंनि जि फंबाय
बर'फोरनि गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहायनाय औवानि औवानि आइजें आइला बा मुवा बेसाद बिफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांदो दे जेरै आं दहाय होननाय बायदि जेन'बा अ
मोजाङै फोरमायलांबाय दा नोङो खावलायनाय बायदि आंबो आंनि फ्राय फोरमायनो सानदों दा जोङो औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोङो औवाखौ जोनोम जाजेनायनिफ्राय जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो जोनोम जानायनि
ओम।
फ्राय जोंनि जिउ जोबनाय नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगो औवानि औवानि खाथि मालाजों जोंनि नारिखौ हास'नाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ‌। औ। हेलौ नोंथांनिया एसे थाबथाबाय नोंथां।
औ नेटवार्क इसु जादों एसे। जादोंना ए औ औ जोंथ' गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आं बुंदों नालाय जेरैबायदि जोनोम जोनोम जाजेननायनिफ्राय नङा होमबा।
औ औ।
नारि हास'नायनिफ्राय जोङो जोंनि जिउ जोब औ जिउ जोबजासिम बेखौ बाहायनाय जायो। ओ जोङो जेरैबायदि बे ओ जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ बे बे संग्रायाव जों गथ'फोरखौ फुथुनाय जायो बेबो औवानिनो बानायनाय मोनसे नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि हाबा हुखा जोरोम हाबा नङा होमब्ला हाबा हुख खुखायावबो बाहायनाय जायो हाबा हुखायाव जों गोबां खामानियाव जों बाहायनाय जायो। ओ
औ।
ओ बेनि अनगायैबो जोङो थैनायावबो जोङो नङा होमब्ला। थैनायावबो जोङो जेनेबा जोंनि देहाखौ बाननानै लांनो थाखाय
औ।
जो जोंनि जोंनि देहा गोथै देहाखौ बाननानै लांनो थाखाय बेवहायबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होनब्ला? दा गोबां रोखोमै जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ।
दा बेनि अनगायैबो आङो गोबां बाथ्राखौ खोब फोरमायनो सानदों जेरैबायदि औवाया जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहायजानाय मोनसे ओ बिफां नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ।
दा बे बेजों जोङो ओ ओ जोंनि मोनफ्रोमबो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंनि जिरादफोरखौ जोङो बानायनाय जायो जोंनि संसा सार जानायाव गोनां जानाय सान्द्रि संग्रायनिफ्राय लानानै हो जोंनि न' लुनायनिफ्राय लानानै जोंनि ओ ओंखाम जानायनिफ्राय लानानै दै ओ मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो ओ बे औवाखौ बाहायनाय जायो आबाद बिथिङावबो जोङो औवानि बाहायनायखौ गोबां रोखोमै नुनो मोननाय जायो। दा औवानि बाहायनाया जोबोद गुवार आरो औवाया जोंनि जिउ बर' हारिनि थाखाय औवाखौ औवानि बाहायनाया जोबोद मोनसे हिउस मोनसे बाहायनाय जों नुनो मोननाय जायो। औवाया ओ औवानि ओ जि बाहायनाय बियो जोबनो गैयै। जोंनि गोबां ओ हाबाफारियाव जों बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
जेरैबायदि ओ नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदि ओ औवाखौ जोङो सान्द्रिं संग्राय हेबनायनि अनगायैबो आबाद बिथिङाव जों बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ खौ जोङो जोंनि जि आरो ओरैबायदि मोनसे बिफां बिथिङाव बाहायो औवा बिफां खोनादोंना नोंथां? औवा बिफांखौ जेनेबा बहाबा दै हाब्रां सेराव ओ दैया ओ ओ जुदि हाब्राङा गुलांनोसैबा हाब्राङा गुलांनोसैबा बेवहाय गिदिर गिदिर औवा खुन्थिया होनानै बेखौ जोङो मा हा ओ खुन्थिया गिदिर गिदिर होनानै बेरा होनानै बेवहाय हा होनानै औवा हानि ओ औवा जि दैनि ओ बुखारनो नागिरनाय बेखौबो जों होबथानायाव हेफा बाहायनाय जायो। ओ न'खरनि बेरा होनाय न'नि थिं लुनायाव जि मान्दालि खानाय ओ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों बाहायो आ बिनि उन अनगायैबो जोङो जोंनि ओ स-स बै बे औ दालां जेरैबायदि दालां औ। बै बे जेनेब बा जोंहा बर'फोरा बेबायदियावबो एक्सपार्ट बा गोरोंदि जोङो जेब्ला जुदि मोनसे दै मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम बारलांनो थाखाय ओ जोंहा दै थायो गेजेराव अबबा मोनसे गामियाव थांनो थाखाय बेखौ जोङो गावजों गाव मोनसे ओ थांलाय फैलायनि सोमोन्दो खालामनो थाखाय बे ओ बै दैनिफ्राय बे फारनिफ्राय बै हाब्रांसिम दालां बहायनानै होनाय जायो। बेखौ जों टटेलि गासैबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। औवा खुन्थिया लानानै बेखौ बेरा फिसा फिसा हानानै ओ दाननानै स सैनानै मोजांनो हेबनानै बेवहाय औवानि ओ दलां बेखौ बानायनाय दासिमबो जों नुनो मोननाय जायो।
औ ना हमनायावबो गोबां बाहायनाय नुयो खोमा ना नोंथां?
ना हमनायाव ना हमनायाव बाहायो जोङो जे खाइ बानायो, खबाइ बानायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि अनगायैबो जोङो बै बे ओ मा होनोमोनलाय नोंथां बै बे ओ औ औ सेरेन औ सेन औ। बेफोरखौबो जों बानायनाय जायो। दा औवाया जोंनि थाखाय जोबोद फल'
औ।
ना हमनाय औ जोंनि मोन फ्रोमबो जिउआव जोंनि थाखाय औवाया गोनांथार जोङो मोन मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव औवाखौ बाहायो। जोंनि बर' हारिनि थाखाय औवाया जोबोद गोनांथार मोनसे बिफाव संसार संसार जानायाव बिफाव लायो औवा औवानि औवानि बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोद
औ धोरोम फुजिनायावबो बाहाय खोमाना नोंथां? धोरोमाव
जों फुजिनायावबो बाहायो। जोङो धोरोमनि जि खायफा खायफा धोरोमनि बाथौ दुमनायाव जोङो खौ बेरा होनाय ओ जों नुनो मोननाय जायो दा बे हिसाबै जोङो। मोनफ्रोम धोरोमावथ' गोबां बिथिङाव जों औवाखौ बाहायनाय नुयो नाथाय।
औ
ओ धोरोमनि बागै आं बुंनो सानला ओ जियानो जा ओ औवानि बाहायनाया जोबोद गुवार नोंथांनि जि फोरमायनाय माखासे औवानि बाहायनायखौ बियो जोबोद मोजाङैनो जादों दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसोब्ला फोरमायबावनो आं गुरै खावलायबाय।
औ ओ नोंथां ओ रायलायोबाथ' गोबां दङ जोंहा रायलायनांगौ ना फ्राय जोङो बे खोब खम समनि गेजेराव जों राय रायलायजोबनांगौआ ओ सम्भब नङा बा जाथावना नङा बेनिखायनो दिनै। बेखिनिखौनो रायज्लायनानै दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
जागोन दे नोंथां दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै गो जोबोद।